हेलौ
हेलौ
अ नोंथां फ्रि दङ' ना?
औ नोंथां आं दा फ्रियाव फ्रि दं।
अ नों मा खालामबाय दङ'?
आं दा ओरैनो जिरायनानै दंमोन।
अ ओंखाम जा ओंखाम जा बाय नामा?
औ जाखांबाय नोंथां।
मा ओंख्रि जाखो?
ओ दालि ओमफ्राय सो सुयाबिन सुयाबिन फ्राय एवनाय।
अ
सयाबिन
बेनिफ्राय आं नोंथांजों फ्रि दङ'ब्ला मोनसे तपि पिकनि सायाव रायज्लायनो होननानैसो फैदोंमोन।
औ दे बुंलायसाय नोंथां।
माने बिदिनो जोंनि सानफ्रोमबो जिउआव संनाय जानायनि बागै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा मा मा ओंख्रिखौ ओ जों बर'फोरा बांसिन जायो बा जानायखौ नुनो मोनो?
औ औ दा गिबि गिबियावनो बर'फोरनि जानाय ओंख्रि होननानै बुङोब्ला ओ सबायजों सामु, औ औवा मेवाइजों अनला खारै, आरो नारजि मेगंजों औवा बेदर। नाफाम बेफोरखौ बर'फोरा ओ जानायखौ नुनो मोनो बांसिन। बेफोर
उम अनला ओंख्रिखौ मा माजों जायो बा माबोरै संनाय जायो बेखौ एसे बुंना होलाय नोंथाङा।
ओ अनला ओंख्रिखौ जोङो औवा मेवाइ औवा खुरखा औवानि औवाखौ होनानै जादलानोबो हायो आरो ओ उम नाफोरजों ना गोथां आरो दाउ बेदरजोंथ' जोबोर गोथाव नालाय। दा बुंनो थाङोब्ला औवा मैगंखौ सं औवा ओ अनला खारैखौ संनो थाखाय खाय जों गिबि गिबियावनो दै दै गुदुं दै गुदुं होग्रोनांगौ। आरो दै दैया गोदौवोबोला बेवहाय अन गुन्दै देना लानाय अन गुन्दैखौ होनांगौ जायो। आरो बिदिनो लासै लासै होलांबाय थानांगौ जायो ओ गथा जानायाव लासे।
अ
ओमफाय ओमफाय एवफ्रानना लानाय बेदरखौ होनांगौ आरो मस्ला मस्लि देखानानै डायरेक्ट बेवहायनो होखानांगौ बेनि उनाव खारै खारैजों ओ अन गुन्दैजों खनसे लागैनो होनांगौ। बेबायदिनो औ- अनला खारैखौ संनाय जायो।
अ ओ बिनिफ्राय सामखौ जों माबोरै सायनानै माबोरै संनाय जायो?
ओ सामखौथ गिबि गिबियावनो जों सामखौ ओ दैसा सेर नङाबा हाखरनिफ्राय नङाबा बाय बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनांगौ नांग्रोगौ जायो बेनि उनाव सामुखौ सानसे सम सोमनानै खिगार होनो होनांगौ जायो। नङाब्ला आरो दसे सम सोमना दोनब्लाबो जायो बेनि उनाव सामखौ सायनानै बिनि धाकोन आरो धाकोनखौ बोखानानै आरो ओ सामखौ दान दानसनाय जायो सामनि खिथुखौ। ओ बेनि उनाव बेखौ मोजाङैनो दुख्लि नङाब्ला सानद्रियाव हुनाय जायो। बिनि मैलाफोरखौ खा रथों होननानै आरो बिदिनो संनोसै खमायाव थावजों सामखौ एवफ्रामनानै लानांगौ जाग्रोयो एवफ्रामखांनायनि उनाव जिहे जिहेथुबा बा जेरै सबायजों संनोबा ओ सबायखौ सोमनानै दोननानै ओ दैयाव रुनांगौ बिनि उनाव खारैखौ खनसे लागैनो होखानांगौ। बिनि उनाव एवफ्रामना लानाय सामखौ होना होब्लानो बेनो जायो सबायजों सामु मैगं। ओंख्रि संनाय। उम।
बिनिफ्राय नारजि ओंख्रिखौथ' बांसिन जानाय खोनायो जों बर'फोरखौ।
औ औ।
बेखौ जोङो फार्स्टआव माबेनिफ्राय मोननाय जायो आरो मारै संनाय जायो मा माजों संजायो बेखौ एसे बुंना होनो हा गोन नामा नोंथाङा?
औ नारजिखौथ' जों नारजि बानायनो थाखाय जों फाथो दंफांखौ आ फोनानै फोनाय जायो बेनि उननिफ्राय आ उनाव बिलाइआ गायोब्ला बेखौ बेनि बिलाइखौ खानानै बिफांखौ दानना लाबोनानै खानानै फोराननांगौ जायो। आइनिफ्राय जायो नारजि ओ बेनि उनाव नारजिखौ संनो थाखाय जों फार्स्टआवनो नारजिखौ दैयाव सोमना दोनग्रोनांगौ बेनि हाव सोमनायनिफ्राय बोखांनानै सुनानै सारायाव खारैजों संख्रै ओं बिदिनो देना लानाय आ खनसे लागिनो होनांगौ बेनि उनाव गोदौहोनानै आ जों जिहेथुबा अमा बेदरजों बांसिन जायो नालाय अमा आरो अमा बेदर जोंसो साबसिन नालाय बेयो गुबुनफोरा जायो। सया सयाबिनफोरजो होनानै थेवबो जों बेहायनो आ अमा बेदर नारजिजों अमा ओंख्रि संनाय बेनो जाबाय नारजि
नेटवार्क प्रब्लेम नामा नोंथांनिया एसे? ओ खोनानाया एसे खम खोनादों।
औ हेलौ।
औ औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे।
औ दा। बिदिनो नारजि ओंख्रिखौ संनाय जायो।
बेनिफ्राय दाथ' ओ दैज्लां बोथोर नालाय, बायदिसिना मैगं गोथां ओंखारों। नोंथांलाहाबो ओ न'आवनो फोयो नामा? ओमफाय बिदि ओ बिदि आबाद मावो। नोंथांलाबो ओ बिदि खेथि खालामो नामा? ओमफा उफ्रिया गिदि। हेलौ। हेलौ। खोनादों ना नोंथाङा?
होनफिनलंमोना।
अ नोंथांलाहाबो उफ्रिया खेथि माव आबाद मावो नामा?
बुजियासै।
आ।
खनसे होनफिनलाय।
नोंथांलाहाबो ओ माबाफोर बिदिनो आबाद मावो नामा मैगं थाइगंनि?
अ मैगं थाइगंनि जोंहा बिदि आबाद न'आव जानो थाखाय जोंहा न'आवनो आ जेरै ओ। जिंखा
औ
खुमब्रा बेफोरबायदिखौ ओ गायनाय जायो जा न न'आव जानो थाखाय। आरो बेफोर फालौ बेफोर बायदिखौ थिनानै जानो थाखाय ओ जेरै ओ। बायनाङा जिेहुथिन जेहु न'आवनो। जानो थाखाय न'आवनो गायनाय जायो फांसे फांनैखौ। आरो एसां ओरै खेथि खालामनाय जाया जेरै मैथाफोरखौ मैथा गोखा मैथा। बांला ना मा होनो? बेफोरखौ बांगाल मैथा। औ बांगाल मैथा, आरो बिदिनो थायो बर'फोरनियाव जेरै मुदुफुल बिबारनि बिलाइफोरखौ जायो नालाय। आरो बिबारखौ
मोदुफुल बिबारखौ मा माजों जा जायो नोंथां?
हा?
मुदुफुल बिबारखौ मा माजों जा जानो हायो?
मुदुफुल बिबारखौ। बिदिनो ना होलनानै जानाय जायो, आरो बिदिनो आलुफोरजों भाजा एवनानै जाजायो।
औ नोंथांला आबो दङ नामा?
हेल'। हेल'।
औ नोंथां खोनादों दे बुं नेटवर्का एसे प्रब्लेम
औ हेल' खोना नोंथां।
औ दे बुं।
नोंथाङा नाफाम नाफामखौ माबायदि बानायनाय जायो बेखौ इसे बुंनो हागोन नामा।
नाफामखौ जोङो थास' गोसोमखौ हानानै लाग्रोबाय बेनि उनाव एसे फोरानदुमबाय फोरानदुमनायनि उनाव ओ जोङो ना फिसाखौ होय ना ना गिदिर होयो फुख्रिनि नाबो होजायो बा नोङो हाथायफोराव बायनायफोरखौबो होजायो बिदिनो फोराननानै उनाव देना लाबाय लानानै जोङो लारु सिथुमनानैबो दोननो हायो आरो नङाबा औवानि हासुं बिजौफोरावबो सोनानै दोनजायो आरो।
औ।
ओ नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा।
औ औ दे नों
दसे सम। सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोन्नाय थाबाय।
औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय दे। होमबा।